औ नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामदों?
ओरैनो जिरायनानैसो दं मा खौरांमोन नोंथां?
ओ खौराङाथ' बेनो नोंथां नोंथाङा एसे फ्रिबा बोथोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा?
औ औ सावरायनो हागोन दे नोंथां बुंग्रोलाय नोंथाङा बोथोरनि बागै एसे
अ ओ ओरैनोथ' दा बोथोराबो दैज्लां बोथोर नोंथां उम गायनाय फुनायनि सम ओरैनो नोंथांमोनथिं बोथोरफ्रा ओरैनो अखाफोर हागासिनो नामा दा?
औ आं जोंनिथिं मान दाथ' नै दसे माव ओरैनो एसे हादों आरो माने बांद्रायबो हाथ'वाखै दासान्दि। माने सिगां समावहाय माने इदिनो सान हर अखा हाबाय थादों ओमफ्राय नै दा साननैसोआव माने हर हरावथ' दसे से हादों आरो नोंथां माने दाथ' माने दैज्लां बोथोर जेहुथु माने अखायाथ' माने बुंनो हाया आरो माब्लानि समाव मा माला समाव हागोन मालानि समाव सानदुं दुंगोन बुंनो हाया आरो जोङो। नङा होमबा नोंथां औ औ औ
जोंनिथिंबो बेबायदिनो माने माने सान्दुंबो बांद्राय दुङा माने बांद्राय दोमैद्रायाबो आरो ओरैनो गेजेरावनो दोमैलुलु थाबाय थायो आरो। ओरैनो मोना मोनाफ्राव दसे दसे हायो।
औ नंगौ नोंथां माने जोंना बोथोर होनना बुङो थारमाने जों बोथोरखौ माने दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बेखौनो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो जों ओरै उदां बोथोर दुफां बोथोर इदि होननानै बुङो आरो माने जों मोनब्रै बाहागोआव रानो आरो माने दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर उदां बोथोर आरो दुफां बोथोर होननानै जों रानदों आरो माने जों दैज्लां बोथोर न दाथ' दैज्लांनि बोथोर समाव नङा होमबा नोंथां माने दैज्लां बो थोर जोंना माने माइ आबाद गायनायनि सम होननानै जों बुंनो हायो आरो जिहेतु माने जोंना दैज्लां बोथोरावसो अखा माने दैया माने एभेलेबेल माने दैया दैनि बिबाङा बारा जायो नालाय मेसें बोथोराव माने अखानि अखा हानायाबो गैया जायो बिनि थाखायनो मानि जों
बोथोर लानानै बोथोर नायनानै माने आबादखौ मावनाय जायो आरो नङा दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनिया माने माइ आबादा दैज्लां बोथोरावसो गायो आबादा बिनि थाखायनो माने दैजां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो आरो बोथोरखौ नायनानै माने अखा
ओ
दैखौ नायनानै माने जोंनि आबादखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। ओरैनो नोंथांमोनथिं दा माने माइ आबादखौ माबायदि आदबै गायो जेनेबा गोदोनि समाव गोदोनि समनिथ' माइ गायनाय आरोबाव आलादा मोना दा दिनैनियाथ' आरोबा आलादा जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ
उम दानि दानि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आबाद मावनाय जों नायोब्ला गोबां सोलायनाय नुनो मोनो मानो
औ
मानो होननानै बुोब्ला गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि समाव ओ माने ट्रेकथ्रर बिदि फर थिलार जों पावटिलार बाहायालासिनो ओ ओरैनो नांगोलजों मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन दा माने गोदान मुगाजों लोगोसे ओ ट्रेक्टर बेबायदिनो बे बेफोरजों हालेवनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे ओ गोदोनि स-समाव जेन'बा आबै आबौमोननि समाव ओ हाफ जेन'बा हाफोराव ओ बिदिनो बां द्राय रासायनारिक हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनामोन खिन्थु नै दानि समाव माने हाफोरनि जे हासारनि बिबाङा बाङाय जालांनायनि थाखाय गोबां ओ इदिनो रासायनारिक मुवा ओ एम्फौ फोथैग्रा आरो गोबां रासायनारि हासारफोर बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेजोंनो लोगोसे बिदिनो बेजों लोगोसे माइ गायखांनायनि उनावबो जेनेबा बै समाव गोदोनि समाव आबै आबौमोननि समाव बान्दो होनानै दैखौ थेथेनानै ओ माइ गायग्रा थिलिसिम लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा खिन्थु ओ बेफोरखौ नेया लासे माने जायगायावनो ओ मेसिं मेसिन बहायनानै बिनिफ्राय हा सिंनिफ्राय ओ मेसिन ब दै ब मेसिन बहायनानै हा सिंनिफ्राय दै बोखोनाय ओ आरि बेफोरबायदि आदबजों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननिथिं ओरैनो माबायदि रोखोमै ओ आबाद खौ मावो जेनबा माइ आबादखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां माने नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आरो माने गोदोनि समावहाय माने मोसौजों एफोरबायदि माबायोमोन आरो हाल एवोमोन। आरो हासारफोरनि आयद बेलायाव माने जोंना मा ने नेचारेल हार जायखौ जों बुङो गोबोर हासार बेखौहाय जोंनिया बाहायोमोन आरो गोदोनि समावहायदि दि मा होनो गोदोनि समावहाय आरो माने नांगोलजों एवोमोन नालाय हा मा होनो खानस्रिफोराबो थैयामोन जिहेथु माने बै खानस्रिफोरानो माने हास सार बे खानस्रिनि हासारानो खि बे खानस्रिनि खियानो हासार जायोमोन नालाय माने जोमा बेबायदि रास सायनारि हासार एफोरबायदि होनांगौनि गोनांथि गैयामोन आरो गोदोनि समावहाय। आरो जोंना माने मा होनो दैफोर बा दैमानि बा दैबानाफोर जायोब्ला माने हासारा माने बै दैजों माने फुलुं फैनानै माने हासार जाफैयोमोन आरो। गोदोनि समाव आ दा नै दिनैनि समाव जों बुंनो थाङोब्ला दिनैनि आद मावनाय आबादखौ बुंनो थाङो जों माने ट्रेक्टर बाहायनाय बा मेसिन बाहायनाय बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो दिनैनि समाव आरो जों माने मोसौजों हालौवनाय बेखौनो नुनो थांखाला होननानै बुंनो हायो जों आरो जोंना बे माने दुब्लियाव माने मा माइ गायैनि सिगांगौ माने जोंनिया माने हासार सारनानै माने खोथिया खोथिया फोनायाव माने हासार होनानै खोथिया जौनायनि थाखाय हासार होनाय एफोरखौ नुसै आरो माइ गायनाय समावबो माने हाग्रा थैनायनि आरो बेजों लोगोसे हासार मिक्स खालामनानै सारखानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो जायनियाव जायनि जाउनाव माने हाफोराबो गाज्रि जानो हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथा आरो बेजों दानि दिनाव माने गोबां रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बैफोर माने हासारा माने बांद्राय होनायनि जाउनाव माने देहाफ्राबो सुबुंनि देहाफोरा माने गाज्रि जादों। आरो बेजों लोगोसे माने देहाफ्राव गोबां खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बिदिनि बिथिङाव आरो जों हाग्रा थैनायनि मुलि हो होयो नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समावथ' जों माने हाग्राफोरखौ हाग्राफोर जायोबा हाग्राफोर जायोबा माने दानस्राङोमोन। दानिया मानि हाग्रा थै मुलि बाहायदों जायनि जाहनाव माने मानसिफोरा खायसे खायसे बैखौ सेन्देल गानाल'सिनो गानानै जायनि जाउनाव माने फेरालाइसिस बा आथिं आखाय मिजौनाय एफोर बादि फेरालायसिस नंआबाबो सिं सानाय बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जों जायनि जाउोनाव सुबुं माहारिफ्रा माने लोरबां जालांनो हमदों। नङा होमबा नोंथां? औ आरो नोंथाङा बेनि बागै मा बुंबावनो सानो? जेनेबा जों मा होनो हा-हा रैखाथि खालामनाय बेफोरनि बागै
औ। ओरैनोथ' बेफोरबायदि रासायनारिक मुवा बाहायनायजों लोगोसे फिफां लाइफांफोराबो गोबां खहा जादों। ओ माने जेर रोखोम जेनेबा बिफां लाइफां फोरा जेनेबा गोरलै समाव औ जेन'बा थायोमोन बिसोरो माने मुलि होनायजों लोगोसे बेफोरबायदि हाग्रा फोथैनायजों हाग्रा फोथैनाय मुलि बाहायनायनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि फिसा फिसा जे फिफां लाइफांफोरा फिसा जेन'बा हाजों सिथारनानै दंमोन ओ बेफोर फिफा फिसा फिसा फिफां लाइफांफोराबो जेन'बा थैफा लांनो हमजोब हयथ'बा बे हाग्रा एवनाय एवोमोनब्ला जेन'बा आखाइजों हाग्राफोरखौ दाङोमोनब्ला हयथ'बा बियो थांनानै थागौमोन आरो थांनानै थानायजों लोगोसे बे गिदिर देरनानै जेनेबा जोंनो साया सायख्लुम होगौमोन। ब मोनसे।
औ।
बिदिनो जेन'बा हाखौ रैखाथि होनो थाखाय जों हाखौ रैखाथि होनोब्ला जों बिफां लाइफांफोर गायनांगोन आरो बिफां लाइफांफोर गायनायजों लोगोसे हायाव जोङो बांद्राय रासायनारिक मुवा जेरै एम्फौ फोथैग्रा आरो हासार बेफोरखौ बारो बाहायनो नाङा नोंथाङा जेरोखोम जेरै बुंलांदों ओ जेन'बा रासायनारिक हासार बाहायनायनि जाउनाव जि आबादखौ रासायनारि हासार बाहायनानै जों जि आबादफोरखौ मोनदों बे आबादफोरा जोंनि जेन'बा अ देहानि थाखाय खहा गोनां जागासिनो दङ जायनि जााहनाव जे सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि जे सम बे समा माने गुसुङै जालांदों। आरो नोंथाङा जे दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा ओ जेन'बा हाग्रा फोथनायनि मुलि बे हाग्रा फोथैनायनि मुलियाव मेसिनजों सारनाय समाव जेन'बा गोबां जे गामियारि ओनसोलाव थानाय सम सुबुंफोर बिसोरो जेनेबा हाग्राखौ हाग्रा मुलि सारनायाव मा मा गाननांगौ बेफोरबायदि मुवाफोरखौ गानालासिनो ओरैनो सानदों सोर खायफाया सेन्देल गाना लासिनो सिनि सारदों खायफाया गस्ला गाना लासिनो सारदों दा बेफोरबायदि बाहायनायनि जाउनाव जे सुबुं गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनियाव बांसिनै बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि। पेरालाायसिस आथिंनि सानाय सुनाय बेफोर बा-बांसिन जालांदों होननानै आं सानो आरो दा बेफोरखौ जेन'बा जों सुबुं माहारियानो जेन'बा सांग्रांथि लानांगोन ओ बेखौ बाहायनोब्ला मा मा गाननांगौ बेफोरखौ जेन'बा जों सोलोंनानै लानांगौ होननानै आं सानो आरो आ ओ ओरैनोथ' बाहायनांगौ जेन'बा गोदान मुगाजों गोरोबफाननायजों लोगोसे जोङो बेफोर बुस्थुफोरखौबो बाहायलांनांगौ खिन्थु बांद्राय बाहाय याबा मोजां जागौ नामा होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथां माने जों बाहायोब्ला माने नांगौनि बारा बाहायो माने जोंनि जोंनिनो खहा होननानै जों बुंनो हायो
ओ
बाहायनांगौ माने खायसेफोरा नांगौनि बारा बाहायो माने जायनि जाव माने फिथाइ फसलाल' माने मोजां जानांगौ होननानै खायसेफ्रा माने नांगौनि बारा हासार बा बेफोरबायदि एम्फौ थैनायनि मुलिफोरखौ बाहायो नालाय बिनि थाखाय माने जों गाव गावनो जाखागोन जिहेतु बैफोर आबादखौ जेनेबा बिनि थाखायनो माने जों माने जिखिनि नांगौ मा होनो जेखिनि नांगौ बेखिनिखौल' बाहायनांगौ माने नांगौनि बारा बाहायोब्ला माने जोंनि
ओ
देहायफ्राबो खहा जागोन होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां नङा ओमबा नोंथां जनो दानियाथ' माने गोब गोबां हासारजोंनो माने फिथाइ सामथाइ बोखांनाय बा म बिदिनो मैगं थाइगं खांनानै जों फालांगि खालामनायखौबो नुनो थांदों जायनि जाहोनाव माने सुबुंनि देहाफोरखौ माने खहा खालामनाय बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंनााबो जाना फैबाय ओम बेखिनियानो नोंथां सावरायनायखौ
औ नोंथां जागोन दे नोंथां बिथांजों सावरायनानै आं दसे सम सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ होमबा नोंथां होनबा दोन्थ'नोसै ओ दे गोजोनथोंसै नोंथां।